खोनायाखै नोंथां? औ खोनादों नोंथां, नोंथांङा फ्रि नामा? औ नोंथां आं दाथ' बर्थ'मान फ्रिनो दङो,
आं फ्रिभा नोंथांजों मोनसे सावरायनो होननानै मोनसे ट्रिफि लाना फैदों,
नोंथां रायलायनो हागोन ना? औ भागों, हागोन नोंथां आं दायो बर्थ'मान ओरैनोसो दंथ'खायो नालाय,
ट्रफिकआनो जाहैबाय बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनो होननानै
होनानै फैदों आ नोंथांजों ओ नोंथां जागोन सम होननो हागोन दे आंबो दायो ओरैनोसो दंथ'खायो,
बैसागु होनोबाथ' जोंना गिबियैनो बैसागुआ मोसौनि जायो मोसौखौ जोंङो,
गिबि बैसागुखालि जों मोसौ थुखैनाय जायो औ नंगौ मोसौ थुखैनायाव जोंङो जोंङो थाइखा, फान्थाव, लाव, हाइजें,
हालदै, बाहायो आरोना ओमफ्राय सबाय गोरान एवनानै मोसौनो जाहोयो, आरो हांगारखौ ग'नाव नानै जोंङो मो-मोसौनो बिखुंङाव फुनना होयो, आरो ओमफ्राय बे हालदै था-थाइखा, लाव बेफोरखौ जोंङो, माला सुनानै मोसौनो गान गानहोयो, गोदोनि दिनाव थ' मोसौखौ थुखैनोबा अबेबा दैबाना दैयाव माबायाव लांङो आरो दानि दिनावथ' बिदि लां लांला न'आवनो फुख्रियाव नंङाबा न'नि दैजोंनो थुखैयो आरो आरो जों सबाइ गो मोसौ सबाय गोरानखो जाहो खांनानै जोंङो दुब्लियाव माबाजों बै बि दिगिलिथि लावथिजों बेजों बुयो, बुनो ओमफाय मोखोना
मोखोना बिफांजों बेजों बुनानै लांङो, आरो ना मोसौखौ ओ नोंगौ
आरो बैफोर लावजों माबा
लाउ जा फाथो जा होननाय मोनसे खन्थाइ बा मेथाइ दं आरो जोंना माने मोसौनो मोसौ होलायखौ खननाय जायो आरोना लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था नोफा बलद बायदि जा बिमा गायद बायदि दाजा बिदि होननानै खननानै लांनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेयाव बै
लाव फान्थाव बिदि हालदै बेफोरखौ सा सारना लांनायखौ जोङो खना लाबोयो फिनो ओमफ्राय बे खना लाबोनाय बुस्थुखौ जोङो
जोङो
बाख्रि ओमफाय गलियाव खानानै दोनो आरो ओमफाय बिनि उनाव मानसिनि जाहैबाय आरो मानसि जोङो उन्दै उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान हो माबा खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ माबा बोर होनाय बिदि जायो आरो आरो बैसागु बोथोराव जोङो मालाय बिजामादै बिहामजो माबाबा फिसाजोफोरा बिहाव बिखुनजोफोरनो गामसा बिदिनो दखना होनानै खुलुम हैैयो मायो आरो सिख्लाफोराबो गावनि अनजालु मोजां मोननाय
मोननानो
दख' माबा गामसा आर'नाइ दानानै हरनाय जायो आरो। आरो बि-बिनि उनावथ' जों गामिया बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि इदिनो गथ' गथाय इदिनो ज' ज' मोसायो आरो दख'ना दख'ना गोमो फारि गोजा गस्ला ब्लाउस गोजा बिदिनो समायना रमायना देलायनानै नानै खर'आव बिबार लानानै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै ज' मोसानाय जायो आरोना नोंथांनिमोननिथिंलाय माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दा जेरै नोंथाङा बुंदों गिबि बैसाग सागुआनो जादों मोसौनि बैसागु जों मोसौखौ बिदिनो बे नोंथाङा जेरै बुंदों लाव फान्थाव हालदै बेफोरनि माला सुनानै गानहोयो औवानि देवोल स थ मा होनो औवानि देयाव सैनानैनानै आरो जोंहा सौराय अननानै लानाय जायो। गिबियावनो बे सौरायजों फान थाव लाव बेफोरखौ लानानै बे मोसौखौ होलांनानै जोङो दैसायाव थुखैनो लांनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव नोंगौ नोंथाङा जेरै बुंदों दानि जुगाव थ' जोङो जेबो दैसा दैलाय बिसिबांबो गैला बिबां बेफोरखौ जों गोबां बिबां खमाव नुनो मोनो माने खम बिबाङावनो नुनो मोनो बेनिखायनो जों न'नि फुख्रि फोरावनो बेबा बहाबा बाल्थिफ्राव दै लानानैसो थुखैलाबायनानै होना लांनाय जायो ऐइनखालि मान जो मोफोरखौ जोबोद मान होनाय जायो आरो जों ओइनखालि मोसौखौ खानानैबो दोना हगारना होयो जेरै बिसोर गावनि गोसो बायदि नांगौ बिबांनि आदारखौ जानो सुनो हायो बा सुफुंनो हायो बा गावनि गोसो बायदि गिदिंथिंनो हायो ओइदिनखालि जोङो गोखा गोखै मैगं खांनानैबो जानाय जायो मानो होनोब्ला माने बैसागु बोथोर नालाय जों बैसागु बोथोरावहायो बे दिनखालि बिब्दि जायो बे बैसागुआनो जादों ज जोंनि माने नेक्स्ट देव आरोना बे बैसागु गिबि दिनानो जादों बैसोरनि बोसोर बोसोरनि गिबि दिन बोसोरनि आगोल दिन आरो फार्स्ट दिन जेरावहाय जोङो गिदिरफोरनि मान लायो गिदिरफोरनिथि थिं हमनानै जों गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो आरो गो गेदेरफो- फ्राबो जोंखौ अनसायो बोर होयो बेनो आरो जों गिदिरफोरखौ मान लायो बय- बो जोंनिफ्राय जेसां गिदिरसिन दं जों बयनिबो आयथिं हमनानै जों बिसोरखौ मान होयो एबा मान लायो आरो आरोे नोंगौ सोरबा सोबा मान होनो हानायफ्रा होयो दख'ना गामसा बे बायदि होलाय लायो आरो जाय होआ बिसोर होआ जास आयथिं हमनानै आथिं गावनि खाफालखौ बि गेदेरफोरनि आयथिङाव होनानै बिसोरनि आयथिं हमनानै मानलायो बोर लायो आरो दा बैसागु बोथोराव बयहाबो रंजायो मोसायो नोंगौ नों नोंथाङा जेरै बुंदों फार्स्टआ गोजा लायो जेराव जों- नि हाजो आगर समायना रमायना आर'नायनि आर'न गोनां आर'नाइ थायो जायखौ आर'नाइ बुंनो थांबा जों मिथिनो मोनो जे आर'नाइ जेनिबो जेनिबो माने समायना नुथि बा महरानो हाया बेजों स' आर'नाइनि महर बायदि आम आर'नाइनि समायनाय बायदि जेरावबो गैयानो माने आर'नाइया जाबायदि समायना महर दं बेबायदि बेलेगहा गैयानो बिनि ओंखायनो आर'नाइ बुङो जायो नायथावथाव नायबाय थाथावथाव बेफोरबायदि आरोना दा बुंनो थाङोबा नोंथाङाबो जेरै बुंलांदों बिदि बिदिनो दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा जोमला गोजा जोमनानै जोङो बैसागु बोथोरखौ स- मायहोनाय जायो दा जोंनि बिदि बेलफ्रुबनाय महर बेलफ्रु- हनाय गाबजों गाननाय दख'ना जोमग्रा ब्लाउस बेफोरनो जोबोर समाय- सार होयो बा
खोब माने बोथोरनि दंफां लाइफाङो बै समावहाय जोंनि बैसागु बोथोराव दंफां लाइफा- ङाबो गोदान बिलाइ खिलियो बिबाराबो बारग्लाङो सोमखोर मिथिंगायानो समायसारो आ- रो आरो जोंनि बे गाननाय जोमनायजों बै मिथिंगानि समायनायजों बेरफावो आरोना नोंथां उसिफावो समायनाया बांसिन जायो
जोङो बिब्दिनो मोसायो जों ओइदिनखालिनो जों गोसोबायदि रंजायो मोसायो बे खुनु रावनिबो बादा गैयालासे खुनु रावनिबो जेबो जेंना गैयालासे जों बै दिनखालिनो रंजायो मोसायो गावनि गोसो बायदि बिब्दि आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा ओइदिनखालि बैसागु बैसागु जाग्लिथायजों जाथाय माव जों रंजायो मोस- ायो बे टाइमाव माने जोङो मा बुंनो थाङोबा गावनिफ्रायबो माने गाज्रि बाथ्रा खोनासंनो नाङा बा रावखौबो गाज्रि बाथ्रा बाथ्रा बुंनो नाङा बेबायदि बुङो आरो ना नोंथां गाज्रि बाथ्रा बुंनाङा गाज्रि बाथ्रा खोनास- ङाल बेबायदि बुंनानै
उम
दा बिनिखायनो जों बै दिनखालि रावजोंबो बैसागु बोथोर जा टाइमाव जों बैसागु रंजायो मोसा- नाय बे टाइमाव जों रावजोंबो नांलायनाङा एबा गाज्रि बाथ्रा होनलायनाङा गाज्रि बाथ्रा खोनासंनाङा बिब्दि जाहैयो आरो जों खोनासङाबो आरो जों रावजोंबो गाज्रि बाथ्रा बुङाबो रावजोंबो गेना गोरोन्थि जालायाजासे जोङो रंजायो मोसायो बयजोंबो अनज्लायनानै थायो आरो बै दिनखालि
उम बैसागु बोथोरावथ' इदिनो गोखा गोखैखो मानो जानाय जायो होनबा इदिनो बेमार आजा
देरसिन जाथों होननानै जाहोथों जायो होननाय जायो होननानै खोनादों आरो आङो ना बैसागु बो थोर बुंबा जोंनि सबसे देरसिन फोरबो आरो औ
बैसागु बोथोराव जोंनि बिमा बि-बिमाफोरा आबै आबौ मोना मास मोनसेसोनि सिगाङावनो जुमाय संना दोनो आरोना। आ बेखौ मास मोनसेसो ओ माबा सिगाङावनो आरो जों जेब्ला गामि गामि ओंखारो बोराय बुरि बे ज' ज' मोसाबाथाय इदिनो सोरनाबा इदिनो बेदर बेदद फाजा जा यो आरो बेदरजों थालिर फस्ला दाउ ब्रयलारजों थालिर फस ला इदि बायदि बायदि जाहोयो आरो आरो जुमाय लोंनायनो जुमाय जुमाय लोंङैनो फेप
फेपसि बिदि लोंहोनाय जायो आरोना बैसागु बोथोराव आरो बिदिनो गाजा गोमजायै बिराद ज' ज'
मोसानानै बैसागु बोथोरखौ बार
बारग' हरो आरो औ नंगौ नोंथां।
आरो बैसागु बोथोर जोबनाय लोगो लोगो बहागि
बहागि मेला खालामो गामि गामि औ नंगौ गा जाहाथे गथ'फोरा जेन नेबा गावनि रोंगौथिखौ खोन्थानो हानायनि खारनाय बादायलायनाय खाबा दि गेलेनाय मेथाइ खननाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरखौ माबानो था खाय बहागि मेलाखौ लाखिनाय जायो आरो बहागि मेलाखौबो लाखिनांगौ आरोना गथ' इदि नो रों- रोंनायखौ इदिनो दिन्थिनो हानाय जायो आरो इसे औ नंगौ नोंथां।
उम
नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय बैसागु बोथोरनि बारै नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो मोनथिगौ। आंथ' इसेबां मोजांबो मिन्थि या दा आं हानायखौ थेवब्लाबो आं नोंथांनिसिम फोरमायलांबाय आरो बैसागु बोथोरनि बागै। बैसागु बोथोराथ' जोंनि देरसिन फोरबो जों बयहाबो मिथिखागौआनोना। बोसोरनि गिबि मास एबा गिबि दिनावनो जोङो बेखौ फालिनाय जायो। बै टाइमावहाय जों बयखौबो गेदेरफोरखौ मान होयो उन्दै गेदेराबो उन्दैखौ मान होयो। बिदिनो जों बयबो रंजा बाजायै थायो आरो बै समाव जों रावखौबो जेनिबो बादा होलाया जों गावजों गाव मिलाय लायना गोरोबलायनानै थायो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो आरो।
आरो बैसागु बोथोर जायैनि सिगां मास मोनसेसो सिगाङावनो दाउखौवौआ फिफाङाव बानानै खौवौ खौवौ गाबफैयो गोसोआ जोंनि बिराद ओम
बैसागु बोथोर सफैनायनि फोरमायथि होबाय थायो जोंनो।
औ आरो मान्दा बिबार बारनायजों मानो जों गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो उरां
उरां फारां मोनो बैसाग बोथोराव औ नोंगौ। बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लाय नोसै नामा जोंना समाबो जाबोखाबाय औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ